खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ खोनादों नों नोंथां आंबो। औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाह हाम गाहाय हामलायनायखौ जों जासिहरबाय मोजां हामलायनायखौ आं जासि हरग्रोना थाबाय। औ जेरै जों दा ओ जेरै बर'आ बर' आइजोफोरा जेरै ओ दानाय लुनाया आरोना बेनि सोमोन दे आं नोंथांसिम एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ अब्ला बिदिब्ला आङो बर' आइजोफोरा जेरै दानाय लुनाय आं बेनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथाङा एसे खोनासंलांदो औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बर' आइजोफोरा जेरै दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जेरै जोङो बेनि आगजुफोराव मा मा नांगौ जेरै जोङो बर' फोरनि दानाय लुनायाव मा मा जेरै मा मा नांगौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलांदो
दानाय लुनायाव जेरै
औ
खुन्दुंखौ सोंग्रोनांगौ जायो
औ नंगौ थारैनो नोंथां
नै खुन्दुंखौ सोंखांनानै जेरै मुस्रायाव मुस्रायाव थुननानै जेरै खन्दुंखौ सोंनाय जायो खुन्दुंखौ सोंखां खांनायनि उनाव हिसानखौ थोरनाय जायो
औ नंगौ थारैनो
जेरै थोरखांनानै हिसानखौ थोरखांनानै जेरै
ओरै बिदि नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोङो औ नंगौ जेरै जोङो फार्स्टआवनो जेरै जोङो खुन्दुंखौ थुनग्रोनानै लानांगौ जायो बबिनाव बबिनाव थुंग्रोना लानानै जोङो बेखौ खुन्दुं जेरै हि खुन्दुंखौ सोंनाय जायो आरो ना जोङो जखा लानानै जेरै गोलाव बेसे बेसेबां जेरै जोंनो फास्राफोरखौ बेसेबां जखानि लायो जों बेखौ सुनांगौ जायो आरो जोङो गोलावै बेखौ जोङो खुन्दुंखौ हिसानखौ सोंना लाग्रोयो आरो
औ नोंथां थारैनो
जेरै जोंनो ओ नोल नोनि गोनांथि जायो आरो ना नो नो खननाय होनो जों बेखौ।
औ
औ जों बे नोखौबो जोङो खननानै लानांगौ जायो आरोना बे जोङो खुन्दुं खुन्दुं थुननाय हिसाबैनो जेरै जोङो बे हिसानखौ सोंनानै जेरै जोङो नोखौबो जोङो बे हिसान सोंनाय लोगोसे जोङो नोखौबो जोङो ओ ओ खानग्रोनानै लानांगौ आरोना। दा जों बेखौ ओ बेबायदि खालामनो हायो जेरै जोङो बेखौ ओ बेनि नांगौ गोनांथिखौ आं बुंनानै होनसै जेरै जोङो गनस्रि फोरबो गोबां रोखोमनि नांगौ जायोना बेहाय औ गनस्रि फोरबो नांगौ। जायो आरो गोबां रोखोमनि जेरै जोङो गनस्रि मास्रास तातखाल होननानैबो बुंनाय जायोना।
औ नोंथां थारैनो औ तातखालखौबो नांगौ जायो आरो जोङो
बेखौ सोंखांनायनि उनाव जों बेखौ थन थन थन - आरोना थननानै जोङो बेखौ तातखाल होननानै बुंनाय जायो जेरै जोङो बेयाव सोनांगौ जायो आरो आरोना जेरै जोङो रासोआवबो सोनांगौ जायो जोबोद खस्थ' आरोना जेरै हिसान दानाय होनब्लाथाय।
औ नोंथां थारैनो
बर' आइजोफोरा जोबोद खस्थ' खस्थ' जायो थेवब्लाबो जोङो बेखौ ओ हिसान जेरै जोङो उम रासाव सोनांगौ जायो आरो
औ
औ आरो जों ओ बेफोरबायदि खालामनांगौदि जोङो गासै जोङो जथर नांगौ जायो आरो जेरै ओ मुस्रा नांगौ जायो जेरै जोंनो आरो जेरै बेहाय बबिनबो नांगौ जायो मुस्राखौथ' बैखौसो होनो नालाय जेरै जोङो।
माखुआव जेरै जोङो सोयो नालाय।
औ नोंथां थारैनो हेल' नोंथां हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।।
औ जेरै जों बेखौ गालाय बोखोलाय खालामनो हायो आरो जों गोबां
नोंथांनिया नेद नाङाखै। हेल' नोंथां
खोना
औ खोनादों नोंथां नोंथांनिया नेट गैया।
हेलौ
औ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा एसे लोर सोरोर खालामबाय दं नामा?
खालामाखै नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आं सावरायजेननोसै। औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां आगु आगजु दङ आरो ना जेरै जों आखाइजोंबो एरनो हायो जों बे आगरफोरखौ। गोबां रोखोमनि जेरै जोङो फारेव मोख्रेब दाउसा मोख्रेब जेरै हांसो हाजो आगर जेरै गोबां रोखोमनि जेरै जोङो खासिहाथाय गोबां रोखोमनि जोङो जि सिफोरखौ जों दानो हायो। आरो ना जोमग्रा फास फास्राफोरखौ खौबो जोङो आर'नाइफोरखौबो जोङो जेरै आखाइफोरजोंनो दानो हायो दाथ' जों मिसिनफोरावसो गोबांखौनो दा दानाय नुयो।
औ नोंथां थारैनो।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों मेचिनजोंनो बा बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेखौ गोबां आगजु नांगौ जेरै गनस्रि नांगौ जायो जथ' नांगौ जायो बबिनाव जोङो जेरै ओ जथरजों जोङो सोरखि आरो जथर बबिन जोङो बे मोनथामखौ मोनथामखौ नांगौ जायो आरो जेरै खुन्दुं थुननो थाखाय। औ आरो जोङो जेरै गोबां रोखोमनि जोबोद खस्थ' जायो आरो जेरै खुन्दुं थुननायफोरावनो खस्थ' जायो आरो जेरै जोङो हिसान सोंनाय माने जेरै जोङो गोलावै सोंलाङो नालाय जों बेखौबो जोबोद खस्थ' जायो आरो ओ बेखौ जोङो जेरै ओ जेरै जोङो फाननांगौ जायो जि बेयावबो जोबोद खस्थ' जायो आरो जों बे खौ खानजुंफोरदोंबो हयै हयै होनांगौ जेरै खानाय खानाय बायदि जेथो नाङो नालाय बेहायबो बेखौ जोङो बोखा बोखा होनांगौ आरो थुनग्राया थुनगोन नायग्राया नायगोन बेफोरबायदिमोन आरो आगोलनि दिनाव थ' जों बेफोरखौ गोबांखौ नोजोर जों नुनो मोनला
लाा
आगोलनि दिनावसो जों गोबांखौनो नुनो मोनोमोन बेफोरबायदि खुन्दुं थुननाय ओ जि दानाय आरो गोबां रोखो रोखोमनि दङ जेरै जोङो ओ बर' आइजोफोरा गाननाय दखना दख'नाफोरखौ जोंङो लांगा दख'ना अग्रं दखना होननानै बुङो। जोबोद मोजां मोन आरो आगोलनि दख'नाफोरा रोजजा जा जोबोद मोजांमोन गोगोममोन आरो जों आखाइ जोंनो दानाय जिफोरालाय औ नोंथाङा जि दानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो।
औ
आगोलनि दिननि बायदि दानि दिनाव दानि दिननियाव दानि दिनाव गैलिया।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ
जोबोद खम जानो हमबाय जे जेरै मानोना जेरै जोङो आगोलनि बायदि जेरै जि दानायफोरखौनो जों नुनोनो मोनला आरो नुनो थांला गामि ओनसोलावबो औ आरो जेरै जोङो ओ बांसिनानो नुबांला आरोना गोदोनि दिना जोबोद साबसिनमोन जोङो ओ ज' ज'यै जेरै ओ आबै आबौ जेरै जोङो बेफोरनि बागै बेफोरनि बायदि जेरै जोङो जि दानायफोरखौनो नुनो मोनो दा जेरै जों जोंनि आइ बाबा आइ आफामोनानो जेरै ओ आगोलाव जेरै दायोमोन बेफोरबायदि जों दानायखौनो नुला
जेरै औ हौवा मानसिफोराबो दानायखौ जों नुनो मोनदों नुनो मोन्दोंना नोंथाङाबो?
औ नुनो मोनदों नोंथां।
औ जेरै जोंनि आइ आफाफोरानो आजै आजौफोरानो जेरै बेफोरबायदि दायोमोन बेफोरबायदि दा खौ जों नुनोनो थांला आगोलनि दिनाव बांसिन मोन दानि जुगाव जोङो बांसिनना नुनो मोनला जेरै जोङो टाउन सहराव जेरै मिसिनफोरजों दानायखौसो जों बांसिनानो नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ थारैनो
दानि दानि जुगावथ' जों बांसिनानो नुनो मोनला जोबोद गोब्राब जाबाय आरो जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो गामि ओनसोलफोराव आरो जों गोबाङानो नुला आरो जोङो ओ मानिनांगौ जि दा गावफोरबायदि दानाय लुनायखौ जों जेरै जोङो आवनाय जेरै दख'ना सासिखौबो होन आरो दख'ना सासिफोरखौ जोङो हिनजाव गोदान जोङो ओ हाथासुनि खौ जों नुनो मोना।
थारैनो
औ जेरै जोङो औ खोनादोंना दासो
औ खोन औ खोनादों नोंथां
एसे बेहाय प्रब्लेम जागासिनो इटारनेटनि जेंना औ बु थाङोब्ला जोङो दानि जुग खौ जेरै ओ दख'ना थावसिफोरखौबो जों गोबांखौनो दा गाननायखौ नुला जोंङो आगोल बांसिन नुनाय जायोमोन
जों औ नोंथां थारैनो
औ गोदोनि दिनाव आबै आबौनि दिनाव जों दा आरो दख'ना थावसिखौनो जों बांसिनानो जों खैना गोदानफोर ओ गार'नायखौनो जों नुनो मोननाय थांला दख'ना थावसि होनोब्ला जोङो औ गोबां गोबां जेरै जोङो गुबुन जायगायावसो जों नुनो मोनो दख'ना थावसिफोरखौ दा आरो दख'ना थावसिखौ जोङो ओ जेरै हाथासुनि फोरावबो बांसिनानो गान होननायखौ नुनो मोनला आगोलनि दिनाव जोङो हाथासुनियाव जेरै जोङो दख'ना थावसिफोरखौ गानहोनाय नुनो मोनोमोन।
औ नोंथां थारैनो
औ बर' बर'नि दानाय लुनाय होनबा बेफोरनो आरो नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ बर'नि दानाय लुनाय जेरै माबायदि आगजु जेरै जोङो मा मा नांगौ जायो जेरै बेफोरनो आरो जेरै थाथखाल मुस्रा बबिन जेरै गनसिफोर गनसिफोरखौ जों नांगौ जायो।
औ नोंथां थारैनो औ खोनादों नोंथां।
औ दे हब्ला बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै जोंना समाबो जानोसै। उनाव सावरायनोसै नामा नोंथांजों औ नोंथां दे बिदिब्ला